औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ अब्ला दिनैनि सावरायनायनि आयदायाव जोङो बर'नि दोरोङारि आबाद मावनायनि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ ओ गिबियावनो आं फंनैसो बुंहरग्रोनो सानदों जेनबा
फोरनि दोरोङारि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो बुंनो नांगोन माइ आबाद। बेनि उनावहाय ओ माखासे गोथां मैगं थाइगं, जेरै- लाइ लाफा। बेनिफ्राय खुमब्रा। लाव, बेफोर गासिबो बर'नि दोरोङारि आबादफोरनि गेजेराव गोग्लैयो आरोना नोंथां? ओ आरो औ बेनि अनगा गायोबो। जेनबा माइ आबादनि गेजेरावनो जोंना गुबुन गुबुन मुं थानाय माइफोरबो दङ। बेनिफ्राय दोरोङारि आबादजों सोमोन्दो थानायफोरनि गेजेराव दङ जोङो माखासे दोरोङारि जुन्थिफोर। जेरैहाय खदाल, मै, नांगोल, दांखुर आरो बायदि बायदि जुन्थि जायफोरखौ जोङो आबादाव बाहायो आरोना नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गुवारै नायनो थाङोब्ला बर' फोरा बेफोरखौ माने मैखोमै गोदोनि समाव बाहायबोयोमोन आरो आथि खालनि मुगानि अनगायै आरो ना? जिहेतु गोदोनि समाव ट्रेक्टर गैयामोन हालेवनो थाखाय गोनोखोआरि जोंना दाजेमफोर गैयामोन। ओ खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ'। जेनेबा जों बिजाबफोराव फरायनो मोनो जे गोदोनि समावथ' बर'फोरा खदालखौबो बारा एसेबां बाहायामोन होननासो बुङो। बबेबा मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ? दंफांफोरनिफ्रायनो माखासे गो बौ आगजु बायदि अन्थाइफोरखौ खाथाबना लानानैहाय माने बाहायोमोन होननानै बबेबा बबेबा सुद' सल'फोर एबा बिजाबफोराव लिर ना गालांनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। ओ द जेखि जादोआ जेनबा। ओ। जि जुन्थिफोर थ बेफोर जाहैबाय जोंनि दोरोंङारि आबाद मावग्रानि माखासे जुन्थि आरो। दोरोंङारि आबादनि बेलायावथ आंङो। गुसुंङै बुंबाय जेनबा आरो जोंङो गोथौयै सावरायबावगोन। जे गोनोखो एबा गोदोनि दोरोंङारि। मोननैनि गेजेराव फाराग बेफोरखौ आर ना नोंथां। अब्ला नोंथां। नोंथांङा फंनैसो बुंहर जासिगोन नामा?
औ नोंथांङा होननाय बायदिनो जोंना ओ दोरोंङारि आबादाथ बरफोरनिया माइ आबादानो नंङा होमबा नोंथां माइ माइ आबादनि बेलायाव जोंङो गोबां माइ माइनि नामफोर दंङ बेफोर नामफोरा जाबाय ओ इदिनो आसुमाय इदिनो ओ माइसालि
औ
ओफ्राय आरो आरो बरा माय बेफोरनो आरो ओमफ्राय माने जोंङो माइसालि माइयावहाय गोबां बिदिनो जोसा, माइब्रा इफोरदिखौ गायनाय नुयो आरो ओमफाय आरो आस जुमाइयावहाय जेनेबा जोंङो इरिया, रनजित बिदिनो सनार बायदिसिनानि गोबां-गोबां-गोबां माइफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
जोंनि दोरोंङारि आबादा आरो इदिनो ओ मैगं थाइगं जेनेबा सबाय सबाय आबो जोंनि दोरोंङारि आबाद नंङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ-नोंगौ
सबाइखौबो जोंङो जेनेबा माइजों लोगोसे ओ जेब्ला माइखौ गायनानै माइखौ गाय गायनो माइखौ गायनो लानाय दुब्लिनि आलियावहाय जेनेबा जोङो बे सबायाइखौहाय फोनानैहाय ओ होलांनाय जायो आरो ओफ्राय आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो जों फोथार फोथार माने दुब्लियावबो ओरैनो सबाय गोजाबो फोनायखौबो नुनो मोनो आरो
उम उम
बिदिनो आरो सबाय सबाय आरो बिदिनो गोबां ओ मैगंफोर दंबावो बिदिनो जेनेबा ओ बेसरबो फोनानै बेसरबो फोनानै जेनेबा जोङो बेसरखौबो ओ बर'फोरा बर'फोराल नङा जेनेबा बेलेग बेलेग सुबुंफोराबो जेनेबा बे बेसरखौहाय ओ माने थाव फेरनानैहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नोंगौ
जोंना बेसरनि थावाहाय बांसिन बयनिख्रुइ गोथावसिनबो होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो बेसेनाबो बारा बारा आरोना बेनि बेसरनि दामाहाय बेबायदिनो आरो गोबां मैगं थाइगंफोर दङ जोंहा ओ लाव खुमब्रा बिदिनो बहल जिं खा लाइ लाफा इफोरनो दोरोङारि मैगं होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ औ नोंगौ
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दोरोङारि आबादनि
औ जागोन दे नोंथां औ थ दा बावैसो नोंथाङा मखबोनाय बायदि नोंथाङा गुवारै माइ आबादनि सायाव एबा दोरोङारि माइ आबादनि सायाव माने फोरमायबाय आं बेवहाय आरो बुंनो गोनां दङ होनना सान्दिया ओ त थाबाय जोंनिया जेनबा नोंथाङा मख बोनाय जेरै सबाइ हारिनि आबाद बेनिफ्राय बेस र हारिनि आबाद नोंगौ बरफोरा माने मैखोमै बेफोर आबादफोरखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोबोद बुरजा बिबांनि गोबां बिबांनि मावबोदों आरो ओ गुबैयै जोङो गोदोनि समावहाय बरफोरखौ नुनो मोनोमोन मा खालामोमोन जे बेफोर आबादफोरखौ जोङो गोबां ओ गोबां बुरजा मावनानैहाय बेफोरखौ माने दोनथुमनानै दोनोमोन आरो ना बोसोरनि थाखाय मोनसे बोसोर एबा मोननै बोसोरनि थाखायानो होन माने दोनथुमनानै बेनि सायावनो माने जायोमोन आरोखि नखरा सुंथानानैहाय जिहेथु गोदोनि समाव एसेबांखिनि आ रां रुफानि सायाव माने बरफ्रा लब गैयामोन होनना बुंनो नांगोन जिहेथु औ सुबुंफोरा माने एसेबां गोनोखोआरि फोनांजाबलायनाय गैयामोन नालाय गामि से गामि खुंथाइफोराबो गामि से गामियावनो जायो बेनिफ्राय होलाय लालाया बारा नांगौनि गोनां खम बेनिफ्राय ओ लिभिंस्थ थाइला जोबोद माने सिम्पोलमोन आरो गोरलैमोन गोदोनि समाव बेखायनो बरफोरनि जानाय आदारफोरखौबो जोङो माखासे रायखांनो हागोन जेरै दोरोङारि जानाय आदारफोरनि गेजेराव सबायाइ दाउ अनला मेव अवा अनला एम्फौ आरो गोबां बायदि बायदि नारजि अमा बेफोरखौ माने ओ जोबोथ गोरलै गोरलै ओंख्रिफोरखौ बरफ्रा जानो मोजां मोनोमोन आरो जिहेथु सबायाइजोंनो जोङो सबायजों दाउ सङो नालाय ओ जि दोरोङारि जाग्रा आदाराबो सबाइनि सायावनो सोनारखानाय दा बेखायनो नोंथाङा मखनाया जोबोद मोजां जा जोङो आरो जेनेबा बे आबादखौ मखनाया बेनिफ्राय ओ आम मा होननानै बुंगोन जे ओ गोदोनि समनि जि बेफार फालांगि बेफोरखौ जोङो नायोब्ला गुबैयै जिहेथु ओ बयबो नखर नखर माने आबादफोरखौ मावखायो मावखायोनो मोन नङा होमबा बेनिफ्राय औ बेनि बे होलाय लालाया जेनबा जोंनि आबादनि सायाव जोबोद खम जायोमोन जेरै ओ जाय बेसादफोरखौ जोङो आबादाव मोना जेरै संख्रि बेनिफ्राय ओ फ्राय मोनखायोआानो जेन बा मस्ला मस्लि बेफोरखौ जोंनि ओनसोल सोलाव मोननो थाङैफोरखौल बर'फोरा ओ बाजार खालामोमोन आरो बे हाथाइनिफ्राय लाबोयोमोन बेनिफ्राय बेबायदियैनो जोबोद गोरलै जिउ राहा खुङोमोन गोदोनि समाव। बेनिफ्राय सुबुंफोरनि गोसो सोनि साननायफ्रा गोरलैमोन आथिखालनि बायदि जेथो गोनां नङा। ओ बयबो अनलायनानै थायोमोन बेबायदि आरो जेने-जेनेबा ना।
औ।
औ नोंथाङा जेनबा गोदोनि ओ दोरोङारि खान्थिखौ म ओ बाख नायगोन ना आथिखालनि गोनोखोआरि ओ खान्थिखौ बाख्नायगोन?
ओ गोनोखोआरिमोन बिदिनो जोङो जेनेबा दोरोङारि होननानै बुङोब्लाथ'
औ।
उम गोदोनि समावबो गोबां बाख्नायथाव बाथ्रा दङ आरोना गोदोनि समावहाय जेनेबा जोङो जेबो इदिनो माबा हासार थासारनि जेबो ओ रासायनिक हासारफोरनि बाहायनाय नुनो मो मोन आरो बांसिन औ बां उम गोबोर हासार इदिनो ओमफाय दाखोर दालानि हासार एफो ल बाहायनाय नुनो मोनोमोन बेनिखायनो जोङो औ बिबार जों बाहायनाय नु उम बिनिखायनो जोङो गोदोनि माबाखौहाय बा दोरोङारिखौहाय बाहाय दोरोङारिखौहाय जेनेबा बाख्नायनो हायो आरो। आथिखालावथ जेनेबा जोंना गोबां इदिनो सोलायनाय फैबाय नालाय जेनेबा ओ आथिखालाव हासार हासार रासायनारि हासारफोर नङाब्लानो जेनेबा जोङो आबादखौहाय मोननो गोब्राब जायो। औ। मोननो गोबा मोननो गोब्राब जायो। एम्फौ एला बारा जाब बाय बेफोरनि थाखायनो गोबां रासायनारि मुलिफोर बाहायनांगौ जायो आरो।
औ औ नोंगौ।
औ।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनायफोरा थार। आरो साननो गोनांबो। जा जिहेथु जोंनि दोरोङारि जाग्रा जि आबादफोर बेफोराव जोङो जेबो रोखोमनि रासायनारि मुलि मोननो थांनाय जायामोन जाय जोंनि देहाखौ जोबोद गाज्रि खहा खालामा। बेनिफ्राय दोरोङारि आदब खायदाजों माव मावबोनाय आबादफोरा जोंना देहानि थाखाय जोबोद साबजाथाव। आरो जोंनि देहाखौ ओ माने मा होननानै बुंगोन जोबोद थाजिमै लाखिनायाव हेफाजाब होयोमोन। थह गुबैयै जोङो नायनो थाङोब्ला फारागथिखौ बेयावनो नुनो मोनो आथिखालनि सुबुंफोरनि जि थांना थानायनि सम बैस जोबोद खमायबाय गोदोनि रुजुनायाव गोदोथ' जौ से बोसोरनि बांबा बोसोर जोरोमोन। आथिखालाव खिन्थु दजि स्निजि बोसोर जायोब्लानो माने बोराय हद' नुयो आरोखि ना।
औ औ नोंगों नोंथां।
थ' बेफोरखौनो नायोब्ला जोङो गुबै फारागथिखौ नुनो थाङो। ओ थ' नोंथां जेसेबांखिनि सावरायो एसेबांखिनि बाथ्राया बांबाय थायो। आ दिनैनि सावरायनायखौ जेनेबा जों एसेयावनो दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ आरो नोंथांजों फिन सावरायफिननो हागोन होननानै माने आसा थिबाय आरो।
औ जागोन दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां ना।
औ।
उम।